अ हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ
हेलौ
औ औ खोनादों।
नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना?
औ फ्रियावनो दोनथ'यो आं दायो।
दायो जोङो नोङो फ्रियाव दङबा जोङो मैगं थाइगंनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा नोंसिनि नवाव मा मा मैगं गायो मायो दैज्लां समाव बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन
बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो।
औ जोंनाथ' बिदिनो दैज्लां बोथोरावबो एफा एनै आबादफोर मावो आरोना। आरो मेसें बो थोरावबो इदिनो बोथोर लानानै एफा एनै आबादफोर मावो
औ औ
मेसें बोथोरावहाय बिदिनो जोगोनारफोर गायो।
औ औ
औ बिदिनो मुला लाय लाफाफोर गायो आरोना इदिनो आरो मुला लाय लाफा इदिनो दुनदिया बेसर गायो आरो आरो बिदिनो दैलां बोथोराव दैलां बो थोरावहाय मैथा गोजा मैथा बांगालफोर आरो जोगोनारफोर खुमब्रा लाव फोर गायो आरो बिदिनो एफा एनै आरो गिसि आबादबो मावनाय जायो आरोना बिदिनो माइफोर गायो। औ औ नोंथांनि न'खरावबो बेफोरबायदि आबादखौ मावो नामा?
मावो नोंथां।
औ मा मा आबादफोरखौ मावनाय जायो? नोंथांनि न'खराव
दैज्लां बोथोराव जोंनियावबो बिदिनोसै माइ ओमफायो खुमब्रा मैथा ओमफ्रायायो मैथा गोजा
औ औ
ओमफ्रायहायो खुमब्रा बिदिनो बायदिसिना मैगंखौ जोंनियावबो गायनाय जायो।
औ मोजाङानो
औ
आरो नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो हाबावगोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां।
माने बिदिनो जोंनि बर' हारिनिनो गोदोनि आरो दानि जुगाव सोलिबोनाय जेरै दख'नाफोरनि ब्रेेनफोरखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा गोदो माबायदिमोन आरो दायो माबोरै जेरै गोदो गोदाय माखासे दख'नाफोरखौ आगर महरै गानबोयोमोन ना।
औ औ
औ बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ औ
जोङो गोदोनि दिनावहायो दख'नाखौहायो गोबां आगरनि गानोमोन।
औ औ
जेरै थाइगिर बिबार ओमफ्रायो बैग्रि बिबार दिंखिया आगर हाजो आगर ओमफायहायो बिदिनो बायदि बायदि आगरनि दख'ना गानोमोन।
उम
आरो दानि जुग दानि जुगावथ' इदिनो दानियाथ' इदिनो गोदान गोदान सोलिबोनाय इदिनो बिबार ब्रेन्डनि
औ औ
आगरफोराथ' बेलेग बेलेग जाजोब
औ औ जेरै जुमखाफोर
औ
औ आरो बसुमतारि ब्रेन्ड बायदि ओंखारबायना आथिखालाव जेरै बारदै सिख्लाफोर औ औ नोंथांनि बुंनाया जोबोर मोजाङानो जादों।
औ औ नोंथां।
औ आरो बिदिनो आथिखालाव सोलिबोबाय थानाय माखासे खेलाफोर आरो गोदोनि खेलाफोरनि बागै नोंथाङा गुसुङै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
गोदोथ' गोदोनि दिनावथ' खेलाफोराहायो इदिनो ओ हकि, काबादि, फुटबल
औ औ
बेफोरखौबोथ' गेलेयोमोन आरो बेफोरोहायो दानि जुगावबो सोलिगासिनो दङ‌। ओमफायहायो काबादिखौथ'
औ जेरै क्रिकेटफोर
औ औ
भलि बायदि बेफोरखौ गेलेनाय नुयो आरोना।
औ औ।
औ नोंथाङालाय दालाय माथो खालामदों?
दङ बिदिनो ओरैनो जिरायलाबायना।
औ
खामदों?
आंबो ओरैनो दं नै जिरायनानै बिफां सायायाव।
अ खबरफोरा मोजांना नोंथांना?
औ बिदिनो गेजेरावनो दङ।
उम
नोंथांनि न'खरावहाय जिब जुनारफोर बायदि फिसिनि फिया
फिनायालाय फियो नोंथां ओ बारा फिनाय जाया अमा दाउ ओमफायो मोसौ बोरमा
औ
बेफो बेफोरखौ फिनाय जायो। नोंथांनियावलाय बेफोरो न'आव फिनायफोर दंनाय गैया नोंथां?
हेल' नोंथां मोजाङैनो खोनायाखै नोंथां
मोजां खोनाखै
ओहो औ औ
खोनाबायना नोंथां
औ खोनाबाय
औ नोंथांनियावबो बिदिनो ओ न'आव बेफोरबायदि जुनारफोरखौ फिसियोना
औ एफा एनैयैनो फिसियो इदिनो मोसौफोर फियो
औ अमाफोर इदिनो दाउफोर आरो बोरमा इदि फिसियो आरोना एफा एनैयै
औ औ नोंथां
नोंथांनि न'खरावहाय गार्देनफोर दंना गैया बिदिनो बिबार बारि समायना रमायना
दंनायालाय दङ नोंथां
औ मा मा गाबनि बिबारफोर दं आरो मा मा बिबारफोर दं नोंथां
जोंहानि न'आवथ' बिबारफोरा हायो दंनायालाय दङ बिदिनो नारजि बिबार ओम फायो दावदि फुल ओमफायो गन्दराज ओमफायो दिनो बायदि बायदि रोखोमनि बिबार दङ होनबाबो बिबारफोरनि मुंखौ मिथिजोबा
औ औ
नोंथांमोननियावलाय बेफोरबायदि बिबारफ्रा दंना गैया
बो बिदिनो एफा एनै दं आरोना
औ
ओ ज' गलाब बिबारफोर दं बिदिनो गेन्दाफोर बैदि दावदै फुल फोर बिदि जबा बायदिफोर दं आरोना आरो औ माखासेखौ नामफोरखौ मिथिलाय लांला
औ औ मोजाङानो नोंथां
औ नोंथांनि न'खरावलाय बिदिनो फख्रि बायदि दंना गैया
दंनायालाय दङ नों
औ मा मा रोखोमनि नाफोर फियो
इदिनो ओ नाफ्राव अ फख्रिफ्रावथ' आगारनायाथ' नास्राय गोरै बेफोरखौ आगारलाबायनानै दोनो जेरै रास काप बेफोरखौ आगारलाबायनानै दोनो
औ
औ
मोजाङानो
उम
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नों
औ नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो गोसोबा
हानाया
ब्ला बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा औ औ
दे होमबा नोंथां
औ दे